नोंथां अ नों नोंथां आं नै दासो ओंखाम जाखांनानै ओरैनो जिरायनानै दं आरोना आों दा
अ
औ
ओमफ्राय गायनाय फुनाय जोबबाय न थां
हेलौ नोंथां खोनादों ना नोंथां? खोनाबाय नोंथां हेलौ
औ नोंथां खोनाबाय औ
नथां अ अ नोंथां देलाय बुंलाय नोंथां
अ गायनाय फुनायफ्रा जोब्बाय नामा होन्दों नोंथां
औ नोंथां जोंनाथ' जोबफ्रामबायानो होनजाबै ओरैनो खोथिा थिलि एसे एैल'ससो आरोना बेखौ गायखांबानो जोब्बायानो होनजाबाय आरो ना नोंथां
अ ओमफ्राय जामुं औ औ नोंथां जामुं आदारफ्रा ओंख्रिफ्रा मा मा मोनजाखो जाखो
ए जानाया नोंथां माबासोमोन खिफि बेन्दोंजों आलु भाजिसोमोन नोंथां
अ
ओमफ्राय नोंथाङालाय जाखांबाय
औ नोंथां आंबो जाखांबाय नै जाखांनानै आंबो ज जिरायनो दं
अ
सम
मा मा ओंख्रि जो जाखो नोंथां?
अनलाजों आलु बेदरजों जानांबायलै नोंथां
अ बेदर सिथारहोबासै
औ नोंथां औ औ नोंथां खोनादों औ
ओमफ्राय नोंथां गनायुनायफ्रा बोरै सोलिगासिनो नोंथां?
गायनाय फुनाया नोंथां आंना जोबनानै थांबाय होनजायो नोंथां
अ ओमफ्राय गामिफ्रावथ' जोबफ्रांबाय खोमादोंना नोंथां
गामिनाबो जोब्बायानो होनजायो औ नोंथां
अ
ओमफ्राय नोंथांनालाय गायनाय फुनाया जोबबाय ना जोबाखै जाखो
गायनाय फुनाया जोब्बाय जोंनाबो
औ गामिनाबोथ' जोबजोब्बाय जानांगौना नोंथां
गामिनिथ' औ जथां जोंथिंजाय फ्राय जोबफ्राम जोबबायनाजाबाय जों गामि जों खाथि खालानि गामिफ्रा जोब्बायानो होनजोबबाय बोथोरनि थिनायाव एसे थाब गायलाजोबलाय जादों देलाय बोथोरा एसे बान्स म होनाय जाबायना औ
थटिसोन दं होनबाल नोंथां
बोथोराथ' एसे बिदिनो नोंथां बारा दुंखावनायबो नङा मानायबो नङा एसे एनै हाग्राङो दसेनो दुमफ्रामो बिदि आरोना नोंथां
अ
औ नोंथां
नोंथांनिथिंजाय बोरै सोलिदों नोंथां अखाफ्रालाय
अखायाथ' अखा हानाय जाथ'वाखै नों दा बिदिनो सानदुं दुंलाय बिदिनो जोमै खोब फैलाय जागासिनो बोथोरा अखा हाहां हायाहां जानानै सोलिगासिनो नोंथां
ओमफ्राय नोंथाङा दायो फ्रि दा नोंथां
औ नोंथां आं फ्रियान दं नोंथां
होमबा नोंथांनिसिम आं मोनसे टपिकसो लानानै फैदोंमोन नोंथाङा आंनिसिम फोरमायहरनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां हागोन नोंथाङा सोंनो हागोन आंनाव
औ होमबा नोंथां आंनो नैबेखौ फोरमायहरलाय जेनेबा मिथिंगायारि जाथायफोर जाथायफोर जाब्ला जोंनियाव मा मा खहा जानो हायो मा मा जायो बेफोरनि बागै फंनैसो आंंनिसिम फोरमायहरनो हागोन नामा नोंथाङा
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला आं नोंथांनिसिम फोरमायनो मिथिंगायारि जाहोथाय आरो बिनि जानाय बेफोरनि बागै आं एसे फोरमायनाय नोंथांनि जा हायो
औ जागोन दे नोंथां
औ बिदिबां फोरमायदों नोंथां
औ
जोंहा बुंनो थाङोबाथ' मिथिंगाया मिथिंगानिफ्राय जों बायदि मुवा जिनिसफोरखौ जों मोनो मानसिनो नांनो गोनां जानाय माखासे बांसिन गोबांबा मुवाफोरखौनो जों मिथिंगानिफ्राय मोननाय जायो आरोना नोंथां नाथाय बे मिथिंगायानो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय माखासे खहा गोनांबो जायो एबा खैफोद गोनांखौ जों बुंनो हायो मानो होनोब्ला मिथिंगानि बांग्रिं मावग्लुंनाय एबा मुलुग सोमावग्लुंनाया जोंनि सुबुंफोरनि थानाय एरिया बायदि जायगाफोराव गोबां खहा खालामो मानो होनोब्ला बांग्रिं मावनायनि जाउनाव जोंहा हाजो हाजो एरियायाव थाग्रा सुबुं फोरा जोंनिया हा हा गुखानाय फोरा जोंनि बांग्रिं मावनायनि जउनाव हा दोरदनायनि जाउनाव जोंहा गोबां न' बांफ्रानो जोंहा हाजो एरि थायो सुबुंफोरा जोंहा हाजो गोग्लैनायनि जाउनाव जोंहा गोबां नस्थ' खस्थ' जायो एबा न' बांफोरा बायस लांजोबो आरो बुंनो थाङोब्ला जोंनि हायेन एरिबाबो जोंहा एसे एनै हा गावब्रानाय जोंनि हाफोरखौ एसे एनै आलादा खालामनानै गालाङो आरो गुबुन गुबुन जायगाफ्राव गोबां गोबां रोखोमनि बांग्रिं मावो अबेबा जायगायाव एसे खम बिबांनि आरो अबेबा जायगायाव एसे बारा बिबांनि बावो जाय जायगायाव गोबांद्राय बिबांनि बांग्रिंफोर मावो बे जायगायाव जोंहा माखासे गोबां खस्थ' एबा माखासे जेंना जेंसि खैफोद आफोदफोर सोरोमजिनायखौ नुनो मोनो हा गावब्रानाय हा हाखुर खानायफोरा जोंनि बांग्रि मावनायनि जाउनाव जोंहा जायो आरो ना नथां बांग्रि मावनायनि जाउनाव नोगोर सोहोरफोरावबो जोंहा माखासे न' बां बायसिननाय एबा गोबां गिदिर गिदिर बिल्डिंफोरा गुग्रुबनायखौ जों नुनो मोनो जायनि जाउनाव गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांगौ जायो आरो गोबां सुबुंफोरा गावनिनो बिदि माखासे गावनिनो सोलेरनि माखासे एसे एनै जखमाव जानानै थायो आरोना नोंथां माखासे सुबुङा बिदिनो एसे एनै बासिनानैबाबो एसे एनै जखमाव थानानै बा मावनो दांनो हायै अबस्थायाव जोंहा जानानै थायो आरोना नोंथां बेबादिनो सुबुङा सुबुंफोरखौबो आरो सुबुंफोरफोरनि थानाय माखासे जिनिसफोरखौबो बांग्रिं एबा मिथिंगायारि जिनिस मिथिंगायारि बांग्रिं मावनाया जोंनि खहा खालामना होयो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला दै बानायाबो ए सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामना होनाय जायो गोबां बिबांनि अखा हायाव जोंहा दैबानाफोरा होननाय जायो आरो ना नोंथां गोबां बिबांनि अखा हानायावबो जोंहा हाजो एरियानिफ्राय बोहैख्लायबोनाय दैया गोबां खरा एबा स्पिड लानानै जोंहा हायेनसिम बोहैख्लायबोयो जायनि जाहोनाव जोंहा जोंहा हायेनाव थानाय एबा जा हायेनखौ बासिनायनि थाखाय जोंहा देमफोर एबा माथावरि आरिफोर बानायनानै दोनोब्लाबो माखासे माथावरि एबा जाय जेराव एसे बिदिनो खमजुरि बे जायगाजों जोंहा दैया सौसि सौला फैनानै जोंहा हायनि एसियानि थानाय सुबुंफोरा जेरै बिदिनो गामि ओनसोलफोराव जोंहा लोमसावफैयो आरो सोहोर नोगोरफ्रावबो जोंहा गोबां बिबांनि गोबां बिबांनि नस्थ' खालामफैनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोबा सोहोर नोगोरावबो बांद्राय बिदि माखासे थाग थियारिफ्रा जाया बोथोरा मा समाव मा जायो मा समाव मा जाया बेनि बागै जोंहा थाग थियारि जानानै थानाय जाया बिनि जाउनावनो दैबानाफोराव हरखाबै अखानि बिबांफोरा बारा जानानै होयोब्ला जोंहा जोंनि हायेन ओनसोलाव थानाय नोगोर सोहोर एबा गामि ओनसोलफोराव जोंहा लोमसावफैनानै जोंहा सुबुंफोरनि माखासे नस्थ' न' बांफोरखौ लोमसावनाय गायग्रा फोथारफोरखौ लोमसानाय आबाद फसलफोरखौ आव लोमसाव फैनानै जोंनि सुबुंफोरनि गोबां खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनो आरोना नोंथां बुंनो थाङोब्ला दै बानायाबो जोंनि सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे खहा गोनांखौनो जों बुंनो हायो
आरो आरो जोंहा
अरगें हाजो बेरफुनायाबो जोंहा मिथिंगायारिनिनो मोनसे जाथाय बे मिथिंगायारि जाथायनि जाउनावबो जोंहा गोबां खहा जायो मानो होनोब्ला गोबाव समनि गेजेराव जोंहा अरगें हाजोआ बेरफ्रु नानै होयो मानो होनोब्ला माखासे मिथिंगायारि जा हाथायफोरनि जाउनाव जोंहा अरगें हाजोनि दुंथाय एबा बिदुङा बारा जानायनि जाउनाव जोंहा अरगें हाजो बेरफुनाया सोमजियो जायनि जाउनाव खाथि खालानि ओनसोलाव थानाय सुबुंफोरा एबा अरगें हाजोनि खाथि खाला ओनसोलाव सुबुंफोरा अरगें हाजो बेरफुनायनि जाउनाव जोंहा गोबां खहा एबा खस्थ'फोरखौ भुगिनांगौ जायो मानो होनोब्ला अरगें हाजो बेर फुनायनि जाउनाव जोंहा खाथि खालायाव थानाय ओनसोलफोराव अरगें हाजोनि जि दै अरनि दै एबा लाबाया बोहैयो बे लाबाया जोंनि खाथि खालानि सुबुंफोरखौ जोंहा अरनि दैजों जोंहा लोमसावहैयो आरो खाथि खालानि जा सुबुंफोर एबा न' बांफोर थायो जिब जुनारफोर बेखौ बेफोरखौ जोंहा खामब्लं हैनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरोना नोंथां गोबां खोनानो गोबां जोंहा मिथिंगायारि जाथायफोरखौ जों खोनानो मोनो आसामाव जोंहा फ्राय बांसिन बिबांनि बुंनो थाङोब्ला जोंहा आसामावनो दैबानाखौ बुंनो थाङो आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बांग्रिं आरो अरगें हाजो थानाय जायगायाव जोङो अरगें हाजो बेरफ्रुनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नोंथां औ।
औ बुंनो थाङोब्लाथ' आं बेखिनिखौनो बुंनाय जाबाय आरोना नोंथां। उम माखासे खोथाफोरखौ नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा नोंथां आंनिसिम?
औ जागोन दे आं फोरमाय हरनो नाजाफिन्नि नोंथां नों थाङाथ' मा नोंगौ नोंगौ माखासे गां गोनां बाथ्राफोरखौ बुंलांखाबाय आं जि हागौ आंनिफ्राय फोरमाय हरनो नाजानसै आरोना नोंथां।
औ नोंथां।
मिथिंगायारि जाथाय होनब्लाथ' नोंथां बेयो मोनसे बिराद गिदिर मोनसे खैफोद जों सुबुं समाजनि थाखाय जाय जेरावहाय जोङो गोबां गोबां जाथायफोर नुनो मोनो मिथिंगानिफ्रायनो जाय मिथिंगाया गावनो हारसिं सोमजिनानै लाबोयो। गिबि गिबियावनो जोंहा बांग्रिं दङस। बांग्रिं दङ आरो बांग्रिंजों लोगोसे जोंहा बांग्रिं जाबा दैबानाबो जाखायो। दैबाना दैबाना आरो अर्गें हाजोआबो बेरफ्रुखायो बिसोर मोननै जाथाया ओरैनो कमन खा आरना नों थां बांग्रिं जाब्ला जेब्ला जाय जायगायावहाय गोख्रै बिबांनि गोबां बिबांनि गोसा गोख्रैथिजों बांग्रि मावोब्ला बो जाउनावहाय जों गासैबो सुबुं सुबुंफोरानो जोंहा गिनो गोनां एबा खैफोद गोनां जाना नोंथां बेवहाय जोंना बारहुंखा मोनसे जाय मिथिंगानिनो मोनसे जाथाय जेरावाय जोङो
आबो बिफां लाइफां माखासे बायसिननानै लामा सामा गोजोनानै थायो जाय लामा सामायाव गारि गा गारि गुरा खारनो थाखाय जोंहा उसुबिदा एबा सुबिदा गैयै जानानै होयो आरो आं आर फुंहा बारब्ला जोंहा न' बां बायनायनि खैफोद थायो बिफां लाइफां बिफां लाइफांफ्रा जोंनि न'आवहाय बायसिननायनि खैफोद थायो बेबायदिजों गोबां माखासे गुबुन गुबुन जाहोनावहाय मिथिंगानि जाथाया जोंनि सुबुं समाजखौहाय खैफोद गोनां खामनो हायो आरो ना नोंथां। होमबा नोंथां बुंनांगौ बाथ्रा होबनानै थाङा जाहैबाय ओमफ्राय समाबो जानानै थांबाय जोंना। होमबा खबरफ्रा मोजां दा नोंथां?
ब्रलाय मोजाङानो औ।
औ औ औ। होमबा नोंथां दोनथ'लायसै नामा? समाबो जानानै थांबाय।
औ दे नोंथां औ जागोन दे।
औ जागोन दे नोंथां।